हेलौ हेलौ
हेल' नोंथां
हेलौ
हेलौ
हेलौ
औ नोंथां मा खबर
खोनाबाय नोंथां
खोनादों नोंथां
मा खालामगासिनो दं नोंथां
नै नोंथां आं एसे जिरायनानै दङ
नोंथांनि सायाव मोनसे हाबानि बागैसो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां
सोंनो हागोन नोंथां
बे हाबायानो जाबाय बोथोरनि बागै एसे सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंथां
मोजां खोनायाखै नोंथां
बे हाबायानो जाबाय हेलौ नोंथां खोनायाखै नामा
खोनादों नोंथां दे सों
बे थफिगानो जाबाय हाबानि बागै एसे सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंथां नोंनाव
अ नोंथां सोंनो हागोन दे नोंथां
दे नोंथां एसे फोरमायना होलाय हाबानि बागै
अ
हेलौ नोंथां खोनायाखै नामा
दा
हेलौ
आबार दा जोंनि हादाव गोबां आबाद मावो नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां
हेल' नोंथां खोनायाखै नामा
खै नामा नोंथां
खोनादों खोनादों नोंथां नोंथां
अ गोबां नेट प्रब्लेम जादों नामा नोंथां
उम बिदिनोएसे
अ नोंथाङा मा बुंदोंमोन
आ-आबादनि बागै सोंदोंमोन आं
अ
नोंथां आबादा जाबाय आबाद बुङोब्ला जों बुजियो माने नोंथां ओ जों गैयै न'खरफोराव आबाद मावनानै जों जिउखौ खुंलांनो हायो नोंथां
उ नोंथां
बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव आलदा आबाद आरो मेसें बोथोराव आलदा आबाद मावनो हायो नोंथां
उ उ उ
जेरै जोङो जानाय आदारखौ सुफुंनो थाखाय जोङो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावो।
उ उ
आरो बिदिनो गोजां बोथोरफ्राव आलदा आबाद मावो नोंथां जोंनि हादोराव गोबां
जोंनि हादराव फ्राय सुबुङानो आबादजों आबादनि सायाव थांनानै दं नोंथां।
उ उ
जिउ राहा खुंनायनि बेलायाव आबादानो गोनांथार नोंथां
जों गैयै सुबुंफोरनि थाखाय
दा मा आबाद सोलिगासिनो नोंथां?
नोंथां दायो दाथ' दैज्लां बोथोर बेफोरबायदिनो माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो नोंथां
अ अ ओमफाय
बिनिफ्राय गोबां बेफोरबायदिनो खिसिम खिसिम गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनाय जायो
उ। नोंथांमोना दा मा आबाद मावगासिनो दं न'आव?
नोंथां दा जोंना बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोराव माइ गायगासिनो नोंथां
ए। गायखांबाय नोंथां?
गायखांथ'वाखै नोंथां।
माइ आबादानो गोनांथिसिनना नोंथां जोंनि आसाम हादोरसायावबो
उम
नोंथाङा मिथिगौ नामा?
मिथिनायालाय एसे मिथियो नोंथां
जोंनि हादराव गोबां साहा बागान आबादखौ मावनाय जायो नोंथां माइनि अनगायैबो
जोंनि हेलौ नोंथां मा जाखो?
खोनादों नोंथां दे
जोंनि एसियायाव गोबां गिदिर देरसिन बागान साहा बागानानो जोंनिया आसामाव दं नोंथां।
उम हउ खोनादों बिदिनो एसे।
जोंनि आसामावनो बे आबादा दङ'।
उम। नोंथां मोनालाय गायाखै नामा बे आबाद
जोंना गायाखै नोंथां बे आबादखौ।
आ
जोंना माइ आबादखौसो बांसिन गोसो होनाय जायो नोंथां।
ओम आरो आरो मा मा आबाद मावबावो नोंथांमोना?
जोंना बेफोरबायदिनो थालेर बागानबो खालामो नोंथां गय बागान
जुखामफोरबो मावो नोंथां जोंना।
ओ ओ। दा नोंथांमोना बांसिन आबाद माखौ मावनाय जायो नोंथां?
बांसिन जोंना माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो फानलु आबादखौबो मावनाय जायो नोंथां।
उम नोंथांमोनथिं गोरान खेथिया बांसिन जायो होननाय खोनादों नोंथां।
औ नोंथां जोंना एसे बोरि जायगाना। गोरान आबादा बांसिन जायो। आरो बे आबादावनो एसे रां रुवाफोर बुथुमनो हायो नोंथां।
ओ ओ जोंथिं जाया इदि नोंथां एसे प्रब्लेम जायो इदि गोरान खेथिया।
बांसिन नोंथांमोनथिंबो माइ गायो नामा नोंथां?
ओं ओं बांसिन जोंनिथिं माइ गायनाय जायो नोंथां।
माइ आबादानो गुदि जाहैबायना नोंथां।
उम नोंथांमोनथिं बांसिन साफातबो जायो होननाय खोनादों।
औ नोंथां माइ साफात आरो फानलुखौ फानलु बेफोर आबादखौ जोंथिं बांसिन मावनाय जायो नोंथां।
उम
नोंथाङा नोंथाङाबो आबाद मावो नामा?
आंबो मावो नोंथां एसे इदिनो
अ
बानलु गायो मालाबा थाइबेंफोर गायो।
इदिबाथ' नोंथाङाबो मोजां खामानि हाबाखौनो मावो।
उम नोंथाङा दा बा माखौ मावनो बांसिन मोजां मोनो आबादाव?
नोंथां आंथ' दायो थालेर बागान थालेर आबाद आरो बेफोरबायदिनो फानलु आबादखौ बांसिन मावनो मोजां मोनो आङो।
उम
आदाव दा मा मा बुस्थुखौ गायबा बांसिन इंकाम जायो नोंथां?
नोंथां दासान्दिथ' जोंनिथिं बे फानलु आबादानो गोबां इनकामसिन खालामनो हादों नोंथां।
ए
फाखौ गोबां आरजिनो हादों बे फानलु आबादजों।
ओम खोनानो मोनदों नोंथांमोनथिं बानलु गायनानै नोगोद एसे रां आरजिनो हादों होननानै
औ नोंथां गोबां सुबुंफोरा फानलु आबादजों गोबां जौगानो हाबाय नोंथां जोंनि फारसे
खोनादोंना नोंथां
उम उम
जोंनि फारसे माने फानलु गायनानै गोबां सुबुंफोरा जिउआव आगान सुरनो हाबाय
उ
गावनि जिउखौ खुंनो हाबाय नोंथां फानलु आबादजों
उ मालाबा लुकसानफोरबो जायो नामा नोंथां
मालाबा बेफोरबायदिनो नुकसानबो जायो लसबो जायो नोंथां
ओ आबाद मावनायाव बिदिनो जाखायो नोंथां
औ नोंथां आबादाबो बोथोरनि सायावसो सोनारोना नोंथां
ओ
बोथोरफ्रा बांद्राय अखा हाबाबो आबादा मोजां जाया आरो बांद्राय सान्दुं दुंबाय थाबाबो आबादा मोजां जाया नोंथां
उ बिदिनो नोंथां माथो होनबावनो बोथोरखौलाय
औ नोंथां दाथ माइ गायनायनि माइ गायनाय माइ आबादनि बोथोर नाथाय दा गोबां सान्दुं दुंनानै दा माइखौनो गाइ माइ आबादखौनो मावनो हायाखै नोंथां
ओ उ बोथोरा गरम थार ना नोंथां दा
औ
नोंथांमोनहालाय खेथि खालामाखै नामोन दालाय
खालामदों नोंथां
मा मा खेथि खालामदों नोंथांमोनहा
बेफोरबायदिनो गोबां खेथि खालामदों नोंथां माइ आबादखौ दा खालामगासिनो दङ
ओमफ्राय
बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो ओ सबायफोर गायदों सबायाइ आबाद
उ
जुखाम
ए
भिन्दिबो गायदों नोंथां गोबां बुरजा
आरो जोंनि गोबां जायगाफोरावनो नै जोंथिं गोबां आबाद मावदों हाजोफोरावबो गोबां आबाद मावो जोंथिं
ओ खोनानो मोनदों नोंथांमोना फामचआव थानानैथ मावोनो
औ नोंथां जोंथिं गोबां सुबुंफोरानो फामु थानानै बेफोरबायदि गोबां आबाद फोरफोरखौ मावनानै रां आरजिनो हायो आरो जिउआव थांनानै थानायाव नांगौ मानिखौ सुफुंनो हायो नोंथां आबादनि गेजेरजों रां रुफा आरजिनानै
दा नोंथाङा बांसिन मा आबाद मावनो मोजां मोनो
ओ नोंथां आङो दाथ जोंनि बिं माइ आबादखौनो मावो नालाय माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो नोंथां नोंथांमोनथिंलाय मा सोलिगासिनो दाबाय दामानि
दा मानिया सलिदों‌ नोंथां माइ गायनायानो
जोंनि आसामाव दायो माइ आबादानो गुदि जाहैबाय नालाय दा दैज्लां बोथोराव बे माइ आबादखौनो गासैयावबो गायनाय जायो आसामाव
ओ दे होमबा ना नोथां नोंजों मिलायनो मोनना गोजोननाय थाबाय
औ जागोन दे नोंथां।
औ